खोनासै ना खोनानाय
खोनादो ना खोनायासै
खोनाबाय खोनादों
जाबाय
नेटानो थिग नङालै जाखांबाय होननाय जाखांदां
मा ओंख्रि
ना फोरला
बे
जोगोनार बिजौ एवनाय
उम जोगोन गासैबो जाजोबबाय
जायाखै आं हारसिंल' जादों
उ ह
माइखौनो गायानो दाबो रावबो माइ गाया
हजोंहाय नोंना
आरो जोंना जोंना हरैहाय दै बाना जायोना बा बानायनिखौथ' दैबानानिखौथ' मैया दाखालिसो खोथिया फोरोंनो
दे बेेदि जाखो ना मारै जाखो
फै ब्रा उ जै जेनेबा दैया लोमबाय दै लोमबाथाय जोंना माने मास मोनसे मोननैया थाबाय थाखायो दिमोलनो
जेरखम जोंना नैबे काजिगावनि जानाय बेबायदि नङा काजगावावथ' जेनेबा दै दहल बायदिसिना दिनैनो देरबाय गाबोन रानलांबाय बेबाय होनना बेबायदि नङा दा
बबे अबेनिफ्राय बबेनिफ्राय फै दैफोरलाय
मास मोनसे थाखाय जानारलै ओरैथाम थाइ माबाफोरना फैद मा जबो बे ब्रह्मपुतरा नार देरबाथाय जोंनावबो देरफैबाय नफैबाय
औ होनबाथ' बोथोर गैयैयावसो गायनांसिगोन
मानासो गायहैयो
ना मिसेंआवसो गायो बेसे गायबाय खोमालै ना नोंसि
मेसेङाव गायग्राखौथ' नों दा गायनो मोनाब्रा
औ दाथ औ दा गायनो मोना मेसेङाव जा गायनो हाय गायखानांगोन
दा गायग्रायाबो माने दै बाना लोमनानै थायो ओमफ्राय बे दै बाना गसे नेनानै गायनांगौ बे दै रानलांबासो गायो माबायावसो भाद्र मासावसो गायो
दा मा मास आसार मास नामा?
आं बिदिखौ होनो रोंबावआलै
जिखुनु माबा फैगासिनो दं बलबम जानाया माब बलबमानो बाद्र' मास गोलैयो ना मारै जाखोथाय? ओं।
सावन सावन मासावसो
सा औ सावनसोथ' आरो सावननिफायसो मा जायो बो बेबा।
औ। सावननिफ्राय बाद्र'
आं दासिमबो होननो रोङा दे बिखौ।
मारै-मारै जायो।
बैसाग जेठ आसार सावन बाद्र' आसिन खाथि पुस माघ फागुन सैत्र'।
ओ बायनोनो मोनाखैलै दासिमबो। जोंना बिगैया हरैना दैबाना आरोना।
जोंना दा फुरा लोमो दैया हारा एकदम बारे
दा बेखौ नेनानै गायनांगौ खोथियाखौनो दासो फोदोंबा।
उम।
जोंना दाखालिसो फोदोंनो खोथियाखौनो बे माबानि जायो ब्रा मा दाखालि फोनानै दासो गोरलै गोरलैनो ओमफ्राय ओरै गोजौहा गोजौआव गायग्राया
ओ ना नोंसिना दा दि बिदि दै थादों।
उम गायग्रायाव थायालै।
थायोब्रा।
दै
बे दै दिमोल थानायावनो बेलावफ्रा
गाइग्रायाव सालांआनो
मानो
दै ला-लांबानो थांफानो जोबो बे माबाफोर थायो जेनेबा ओरैनो बिलो बायदिफ्राव।
उम। जै बेलाव माबाबाय आं गाहैनो बाथारबाय। जोंनियावलाय ओरै
बे-बे मेसेंआव गायग्राया
उम।
खरमा थरमा गायग्राया।
उम-उम।
बिदिआवसो थायो बेटलावथ' नङा बे आथुआय ना मा होनो बिदिया। बिराज थाला बायो हजाय गामिनिया उम।
जायगा-जायगा थायो जायगा-जायगा थाया।
उम।
आसिआनो बोरैबा मोनजोबो मोनथिया अरदो
माने मैसो खिफ्राम बेफोरजोंसो जायो बे। बिलावफ्रा नो दां। मैसो खिनिफ्रायनो जायो नो माथो आरो
जायो दामानि मुलि जानायानोसै जयाख जानोा
आदि गैया आदि सासेया
मिथियालै गैया-गैया
उम गथ'फ्रा ना बोनहैथाराखै
यानि इला नामग
बे ओरै जाम्फैया बेयाव थागोनथ' आं न स्राया
बेवहायबो दा मान न बे गथ'फोरखौ कचं
ए खेलाया हलिसो मोनबाय थानाया मोजां मोजां मोनथारदोंमोन आरो नास्राया बोरै
खान्थाल बेगरखौ जों मैथाजों बिराद मोां जायो दै नास्राया खायनोसै बाय
बि मानो संो खगर जेननानै बे गथ'फोरखौ होनदोंां आं माजोंबा संनो खान्थाल बेगर सिनानै आराम दैयाव सोमनानै दंमोन
बे मुजाखौ जानायखौोन नोंसोरो
गोजाया खारनो नागिरा ना सोमना दोनखायाबा
उम द सार बोलो जायोना बिसोरो
सामफ्रामबो न ह बे न बे
नाखौ खम मोनोोलि बला
नाखौ खम बे बयलार दहबो आं होनबाय आं सारा दं नालाय न' स आआवथ ओंाम मोनाखै सोंफोरबाय ओंखाम संबाय नामा होननानै
उ
सङाखैयै जाबाय है ओंखाम संबायबा जाहैगौ मोना होननानै न' बेयाव मोनाखैमोन होननानै
उ
ओमफ्राय दाना बै बासबारिनि सासे दंना जया
जयहनिया
औ
दाना बेखौबो जागोन होननानै सानबायनो बेदन लायबाय
औ
आं होनबाय आं मोजागोन खोथाखौनो खोनासंजोबा
उ बजाल फुजा सयो बुरजा सफैगोन ना माखखौ महा बेनो दंखोमा दासिमबो
ओम उनाव हरैबो फैनानै जाफैबाय आं
उम नों एसे मानसिया एसे दुरुनलायबाय खोमाहाय ना नों मानसिया दोरोदों नामा थाबथादों एसे
दोरोदोंब्लाबो आं दोरोदोंब्लाबो बे मबाइलाव दोर लेराखैना मबाइला माबा मोनसेेराव दोनदों बेयावनो खोमायाव लादों आङो
उम
खिन्थु दानि दा होनदोंमोन आं
समखौ नायदोंमोन आं बेयावनो मानोना एसे बोथोबनाय जादोंमोन।
गरलाय जायो एगार बिगससै आंनासो हरजागोन नना हरजाल फैफिनो हैनो फैया जों
गाबोनफोर फैया बे
जानो जागोन ना जालाथाय दे होनबाना हरबाय थाबानो जाबाय बिदिनो। बेसेबां थांखो बेबा
थोद आं मिथियालै बे एखमबा बे माबा देखायनाया नामा कल खालामनाय गिजि खालामनो नागिरबा बे माबायाव औ औ दङथ' बुरजा दं। बुरजा दंथारो।
फुरथि फुरखौ नना बेसेसिम फानो थार्टिफरसिम थांगोन।
बेसेबांनिफ्राय जायो
माया
जेनेबा बियो बिसिबांनिफ्राय
थामजिब्रैआवहाय जोबोगोनहाय
होम
थामजिब्रै
आंनाथ' मेरला जिर' थांबायलै नेैबयानो जाया नङा।
ओरैनो बेखार हरलायबाय थाबाय आं दानिबो मोनसै आरोनो बेखार थांबायना।
ए
दोनसै ना मा?
उम दसे थाना उनदुसै
आसुगुरानो थरल‌ आंहा
मोजां जाबायना
देनै टाइमाबबो
ओं
खोनाबाय? दे